औ। औ खोनादों नोंथां खोनादों।
औ नोंथां।
नोंथाङा फ्रियाव दा फ्रि नामा रायलायनो दसे?
औ नोंथां औ फ्रि दं।
औ बिदिब्ला आं नोंनो अ' मोननैसो आयदानि सायाव सावराय होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां। दा नोंथाङा जुदि फ्रि दङब्ला? दा आङो औ नोंजों रायलायनो हरनाय आयदानि जाय यानो जाहैबाय ग्ल'बेल वार्मिं नोंथां ग्ल'बेल वार्मिं माने मुलुगनां दुंखावनाय। जे मुलुगाव दा बिराद दुंखावनाया बारा जादोंना। बेनि सायाव एसे सावरायलायनो होननानै।
औ हागोन नोंथां जोबोद मोजां आयदा बियो।
औ नोंथां ओ दा बिदिब्ला आंनो आवरायसै नामा नोंथां।
औ जागोन नोंथां दे आवरायग्रोदो बिदिब्ला।
औ ओ जे नोंथाङाबो जेरै मोनथिखानाय बायदिनो ग्लबेल वारमिं जेखौ जों बुङो बा मुलुगनां ओ एखेबारे ओ गुदुंनि जेंना ओ बे जेंनाया मारै जादों? बुंनो थाङोब्ला ग्लबेल वारमिंआ जोंनि ओ बुहुमाव थानाय बिराद गिदिर मोनसे जेंना होननानै जों साननानै लानांगोन आरो।
नंगौ नोंथां नंगौ।
ग्लबेल वारमिंआथ' नोङो गाव हारसिङै जानो होननानै जानाय बेसादबो नङा। बेखौ जों सुबुङानो बानायनानै लानाय। मानोना सुबुङा नोङो गोदोनिफ्राय नायबोयोब्ला गासैबो जेसेबां बिफां लाइफांफोर दंमोन। मानसिफोरा बेखौ दानफायजोबबाय नङा होमब्ला?
नंगौ नोंथां नंगौ।
औ दा बे जा दा बिफां लाइफां दानफायजोबबाय। आरोबाव बिफां दानफायनायजोंल' नङा। मानसिफ्रा दा गोबां गारि मथर बाहायसै। कलकारखानाफोर लुबाय आरो हाग्रा ओनसोलखौ दान फायनानै जोङो गिदिर गिदिर दालां न'फोर लुबाय लामाफोर लुबाय। बबेबा जायगायाव एयारपर्ट लुबाय। बेबायदियैनो गोबां गिदिर गिदिर न'फोरखौ जोङो लुनानै लाबाय आरो सुबुं माहारिया बा मानसिफ्रा। दा बे जाहोननि थाखायनो मा जालांखो बिफां लाइफां गैयैनि जाहोनाव बा बिफां लाइफाङा खमायलां नायनि जाउनाव ओ गिब्रेंनाय बार जे जोंनि सानफ्रोमबो गारि सालायनाय बिसोरनिफ्राय गनाय उखुन्दै कल कारखानानिफ्राय बानायखांनानै गनाय गाज्रि गेस बे गेसफ्रा गासिबो बाराव गोसार जोबबाय आरो नङा होमबा नोंथां? दा बे गेसाव गासैबो ओ बे गासैबो गाज्रि गेसफोरा बाराव गोसाबाय नालाय बारमन्दलाव एखेबारे बारजोंहाय गोसार फाजोबाय आरो बे जेरावबो मुलुगैनो। दा जोंथ' मोनथिखायो? बिफां लाइफां गैयाबा कार्बन डाइ अक्साइड गेसा बा रा जायो होननानै। दा बिनि थाखायनो फि फां लाइफां गैयै जायनि थाखाय कार्बनडाइ अक्साइड गेसा जोंनि बुहुमनि बारमण्डलाव गोबां बिबाङाव बांनानै ओरैबायदि गुदुं खालामबाय। जे जोंनि बुहुमा सानफा एफा दुंनायनिफ्राय दुंनाय गोदोनि रुजु जुनायाव बिराद गुदुं जाफैबाय आरोना दिनै।
नांगौ नोंथां नांगौ सैथो
औ दा बे ग्लबेल वार्मिं जानायनि थाखाय मा जाफैखो जों दायो
औ नोंथां
थानो हाथिरै गुदुं जाबाय थानो हालाय लायि गुदुं जाबाय एखेबारे जेराव खिथाङा मानो गोलोम बोथोरनि समाव जोङो साया सा साइख्लुमनो नागिरबायो अबावबा थान्दा जायगा दं नामा दा बेबायदिनो जोङो गुसु जायगा नाय नागिरनानै सोरबाबा गाव गावनि न'निफ्राय ओंखारनो हाला एसि लागायनानै थायो बेबायदिनो सोरबाबा कुलार फांखा बेफोरनि सिङाव थानो गोनां जाबाय आरो
नोंगौ नोंथां
औ दा बेफोर गासैबो मोजांनिफ्राय हामसिन लगैनानै बा कम्फर्टखौ लुुबैनानै मानसिफोरा आ मा जोंनि बुहुमनि बिफां थाखानायफोरखौ बा बारमण्डलखौ बिराद गेब्रेंनाय लाबोगासिनोसो दं आरो जोङो बेफोरनि अनगायैबो माखासे अल्टारनेटिभ लामाफोरखौ ओ साननो नां गोन जे ग्लबेल वार्मिंखौ जों माब्रै होबथानो हायो बेफोरखौ होबथानांगौब्ला जोङो बिफांखौ दानफायोब्ला बिफांखौ जों गायनोबोथ' रोंनांगोन नङा होमबा नोंथां
औ थारैनो
अब्लासो बे बिफाङा जुदि जोङो बारायफिनोब्लासो बारखौहाय गोगो खालामफिनगोन एबा बाराव थानाय कार्बन डाइ अक्साइड गेसखौ बिसोरो सोबनानै लानानै जोंनि बहखौ थान्दा खालामफिन गोन आरो बेबायदिनो ग्लबेल वार्मिंखौ जोङो दबथायनो हायो
नोंगौनो
गमामायैनो जोङो थोंजों नायनो थाङोब्ला मा ग्लबेल वारमिंआ एखेबारे सुबुं अनजिमा बांनायनि थाखायनो जानाय आरो माने अभार पपुलेसन एक्सप्लटेसन जानायनि थाखाय बे ग्लबेल वार्म मिना जादों
नंगौ नोंथां नांगौ
जों नायोब्ला मानसिनि अनजिमाया बांनाय लोगो लोगो गारि गुरानि अनजिमायाबो बांगोन
नंगौ नोंथां नांगौ
गिदिद गिदिद न'फोर लुनायाबो बांगोन आरो मा गोबां बि बिबांनि मानसिफोरखौहाय जुदि जाहोग्रा आदार नांगौ जायोब्ला बेखौ जों मा खालामनांगोन जोङो मोनसे हायावहाय गोबां बिबांनि आबाद मावनो नांगोन दा नोङो जोंनावथ' स सुबुं अनजिमा बांनायाव मा जाखो हायाथ' खमायलांगासिनोसो दं नालाय बे हा खमायलांबाय था थानायनि थाखाय मा जाखो एसेल' खम बिबांनि हायावनो दा गोबां बिबांनि आबादखौ मावनो गोनां जायो दा नों एसे हायाव गोबां बिबांनि आबाद मावनो होनना बुङोब्ला जों मा खालामनांगोन जोंथ' बेवहाय रासायनिक बुस्थुफोरखौ हायाव होनांगोन आरो गोबां बिबाङाव आबादखौ दिहुनद नांगोन नङा होमबा नोंथां दा बिदि खालामनो थांनायावनो मा जाखो एफा बुरजा मानसिफोरखौ आदार जाहोनांगौब्ला जोङो एसे हायावनो गोबां आबाद जनो थाखाय बिदिनो ह हाफ्रावबो रासायनिक बाहायनानै हाफोरनि गेब्लेनाया जागासिनो आरो। बेनिखायनो जों बुंनो हायो ग्लबेल वारमिं जानाया थोंजोङै सुबुं अनजिमाजों लोब बादं
नंगौ नोंथां नंगौ थार नंगौ नोंथां।
बिफां लाइफाङानो बयनिख्रुइबो साबसिन राहा जायो माने जों ग्लब ग्लबेल वार्मिंखौ होबथानो हायो आरो मा ग्लबेल वार्मिं जानायनि थाखाय मा दानि बे दैबाना लोमनाय्रा बे बारा जागासिनो दं मानो होनना बुङोब्ला बे बरफ ओनसोल जेफोर इउरपफ्राव जों गोदो खोनायोमोन गुसु जायगा बा मिरु ओनसोलफ्राव बेवहाय थानाय बरफ जमा जानानै थानायफोर मा गुदुं जानायनि थाखाय गलिनानै दा दै महर लाजोब्बाय आरो जायनि जाहोनाव आथिखालाव थाब थाबैनो एखेबारे दैबाना जानायखौ जों नुबाय थासै नङा होनबा नोंथां
नोंगौ नोंथां नंगौ।
औ दा नोंथाङाबो ग्लबेल वारमिंनि सायावहाय एसे माबाफोर मिथिगौ फोरमायनानै होनो हागोन नामा नों नोंथांनि सान्थौ आरो बुजिनाय आरो नोंथाङा औ नोंथाङा माबाफोरखौ खोनानाय दङब्ला नोंथां दे बिदिब्ला नोंथाङा।
नंगौ नोंथां बे जोबोद साननो गोनां बाथ्रा आथिखालाव जों गोबां नुनो मोनसै जेनाखि ग्लबेल जेनाखि वार्मिंनि थाखाय जोङो गोबां जोङो सैनांगौ जाना फैबाय
औ।
जेरै नोंथां आरो टिभि कुलार बेफोरनो नाथाय बे सिगांजों जेसेबांनाखि गोजोननायखौ होयो बेनिफ्राय बांसिन जेनाखि जोंनो गरमखौ बेनि उनजों होयो आरो नाबा नोंथां बियो जेन'बा बेयो जोंनो सिगांजोंथ' गोजोननाय होन हायो नङा हा नोंथ ना बे जोंखौहाय मोनसे खालामो आरोखि ना नाब नोंथां
नगौ औ नंगौ नंगौ
औ दा बिदिनो जोंना बेजों लोगोसे जोंनि जेख गारि मथर लोगोसे काल खार काना जेरै इन्डास्ट्रि फेक्टरि गिदिर गिदिर बानायनाय लोगोसे जेनाखि जोंनि गिदिर गिदिर हाग्रामाफोरखौ जोङो दानफायनाय बिफां लाइफां दानफायनाय बेफोर गासैखौबो खौ लानानै दिनै जोंनाव बेनाखि ग्लबेल जेनाखि वारमिं बे जोंनाव गोबां गाज्रि गोहोम खोख्लैबाय ना होमा नोंथां जेरै जोङो नायनानै नुनो हागौ जोङो एसि बा कुलारफोरखौ जोङो जोबोद जोंखौ गोजोननाय होयो होननानै नाथाय बियो जोंखौहाय उन साइदजोंहाय जोंखौ व वार्मसो खालामो ना हामा नोंथां
सैथो बाथ्रा नोंगौ नोंथां
आरो दा जोङो नोंथाङा बुंलांनाय बिदिनो जेरै सुबुं अनजिमा जेनाखि बांनाय बेजों लोगोसे जोंनि गारि मथर आरो जोंनि नांगौ जेनाखि जिरादफोर जों बेखौ नांगौ हास्थायनायाव जोंना बारा जानायलाय जों दिनै बेफोरबायदि थासारियाव सफैनांगौ जाना फैबाय जेराव इसेबां गिदिर गिदिर बिफां लाइफांखौ जोबोर गिदिर गिदिर हाजोफोरखौ फाहारफोरखौ जाव अखा जावखा बेनि ज जे ज माबा फोर खैला खनि बा माबा माबिफोर हांखौ जो बोखांनाय नुनो मोनदों लोगोसे जोङो ओ जुदि जोङो माबाखौहाय मोब्लिब जुदि जोङो माबाखौ खालामनोबा जेनेरेट खालामनोबा जेनेबा बेफोरखौ ओ खालामोबा जोङो बेनिफ्रायबो गोबां माबा मोननाय जायो। ओ जोंखौ जेनाखि खहा होग्रा फोरो जों बेखौ जोंनो मोनफायो। दा बेनो आरो नोंथां जोंनि जेनाखि ओ माबा ओ ग्लबेल वार्मिं जानाय बेयो जोंनि सुबुं माहारियानो बेखौ खालामना लाजोबनाय। रावबो मिथिंगाया गाव हारसिङै बिखौ खालामनानै लाया। जोंनि बुहुमाव दा बेखौ जों सुबुं माहारियानो खालामना ला। नाय जेराव जोंल' नङा जोंजों लोगोसे जिब जुनार बा ना हारि बा जेरै ओ दाउसिन दाउलाफोर औ बिसोरबो गासिबो माबाजोंजों लोगोसे जाफाजोबनांबाय जोंनि गोरोन्थिनि थाखायनो बिसोरबो दा ओ खस्थ' भुगिनांगासिनो आरो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां। जायखौ मावदों सुबुङा नाथाय भुगिनांदों गासिबो जिब जुनारफ्रानो नङा होमबा नोंथां?
नांगौ नोंथां जेरै जोङो गारि ओ मथरखौ जेसेबां जों नांगौ नाथाय जोंनि नांनाय नांनायनि बारा रां रुफा जोंनाव थायोबा जोङो नांनायनि बारि आ बारा जों गारिखौबो बायबावो जेरै जोंनाव दंखायो ओ गावनाव गारि ओ आजिखालिथ' बयनावबो नुयो नङा होमबा नोंथां? जेखुनु जोंनिखौ गोरिब नख'रखौनो होन औ दं गोनां नख'रखौ खौनो होन जोङो नुनो मोनो नाथाय गोनां नख'र फोराबो जेसेबां गावनि नांगौ बिनिफ्रायबो बारासिनखौ बिसोरो ओ बायनानै लायो आरो नङा होमबा नोंथां जायनि जाहोनाव जों बेफोरखौ नुनो मोनसै। आरो लोगोसेनो जों माबाफोर फेसटेभेल बा माबाफोर मोनसे फोरबो खुङोबा जेरै गोबांनाखि बमफोर फरखाफोर गावो नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ नोंगौ।
मोनसे जोंनि आबहावाया गुबुंले जादों लोगोसे जोंनि जेनाखि मिथिंगा जोंनि बुहुम बे जोबोद ओ जोंखौ दा थानो हा जिनाखि गरम बा दुंहाव खालामना होबाय आरो नोंथां जोङो बबेबा टाउन सहर बा सिटिफोराव नोगोरफोराव थाङोबा जोङो बेनि जेनाखि माबाफोर गरमनि जेनाखि बिबां बियो गोबां जायो। नाथाय जोङो फाहार जायगा बा हाजो हाला बा बिफां लाइफां जायगायाव थाङोबा जोङो गोबांनाखि बिनि सोलायनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा?
नोंगौ नोंथां नोंगौ नोंगौ।
दा जोङो बेखौ जुदि सुबुं माहारिया जों बेफोरखौ होबथायाबा बेफोरबायदि जेन'बा जोङो गावनि रां खामायनायनि थाखायनो जोङो बे मिथिंगायारि सम्पद बेफोरखौ जोङो जुदि बेफोरबायदि खहा खालामबाय थायोबा। सानसे समाव जोङो जों जों। दासिबांनाखि दा सहाय नांगासिनो दङ बेनिफ्राय गोबां जौसे जौ। उखोन्दोनिबो बांसिन जोङो बेखौ आ बिनि खस्थ' खौ जों सहायनांगौ आरो नङा होमबा नोंथां बेखायनो जोङो औ नोंथां। जों सुबुं माहारिनि नैबेयो बियो मोनसे माबा हमथानांगौवा बेफोरखौ ला ओ जोङो। ओ हमथाना लाखिनांगौवा बेफोरबायदि जेनाखि माबा जानाय बारायनाय जेरै गोबां रां रु एसे एनै रां रुफानि थाखायनो बेफोरबायदि गावनि मिथिंगायारि सम्पदखौ खहा खालामनाया नङा होमबा नोंथां? दा जोंनाथ' समाबो जाबाय नङा होमबा नोंथां बिदिब्ला औ बिदिब्ला जोबोद बायदि मिथिनो मोनबाय। नंगौ नोंथां नंगौ थारैनो। दे बिदिब्ला नोंथां गोजोनथोंसै औ नोंथां औ दे दे